हेलौ औ खोनादों
आ गोजोन बेलासि तिनिखो हामाम लायनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
ओमफ्राय गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय।
औ दिनै जों सावरायनो लानाय आयदायानो जादों ओ फास्ट फुदआ जोंनि बे देहायाव मा गोहोम खोख्लैयो बेनि बागै आं नोंथांजोंहाय सावरायनो लादों। फास्ट फुड बुङोब्लाथ' जों बयबो मिनथिखायो ओ बेबायदिनो बाहेराव साव नाय बा बानायनाय मुवाफोर जाया जोंनि देहा देहानि थाखाय गाज्रि नाथाय बुंनो थाङोब्ला जों बांसिनानो बे बाहेराव बानायनाय बुस्थुफोरखौहाय जानाय जायो बा दानि मुगानि बांसिन बेबायदि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथ'फोरखौहाय बेबायदि बाहेरनि बुस्थुफोरखौहाय जानायखौ जों बांसिन नुनो थाङो। बुंनो थाङोब्ला जेरै म म' चावमिन फ्राइड राइस चिकेन पक'रा बेबायदिनो माबा माबि गोबां बाहेराव सावनाय बुस्थुफोर बेफोरो जोंनि देहानि थाखायहाय मोजां नङा मानो बुङोब्ला बियो बियो खौ बाहेरायावहाय बानायनाय जायो बेयाव गोबां बेबायदिनो हार्मफुल बेबायदिनो मस्लाफोरखौ होनाय जायो आरो बे मोनसे थावजोंनो जे थावआवहाय बेखौहाय सेरखांबाय बे थावआवनो आग्लायबा बेवहायनो गले गले बेबायदि बानायनाय जायो। सेरनाय जायो बुस्थुफोरखौहाय बेनिखायनो बेयो जोंनि देहानि थाखाय गोबां गाज्रि बेयो जोंनि देहायाव गोबां बेबायदि बेमार आजारफोरखौ लाबोनो हायो जेरै उदैनि बेराम, आरो स्किननि जेरै गोबां बेबायदि अइलि फुद बा थाव गोनां बारा जिनिसफोरखौहाय जाब्ला बेसादफोरखौहाय जाब्ला जोंनि स्किनाबो मोजां थाया जोंनि, मोखांफोराव बेबायदिनो, गोबां सिथरफोरखौ ओंखारनायखौ नु नुनो मोनो आरो जोंनि ओ कलेस्ट्रलखौहाय बारायो बियो गोबां थाव जानायाहाय, आरो बेबायदिनो गोबां, किडनि स्टन फोरफोरखौहाय जानायखौ नुयो जायफोरा बेबायदि बाहेरनि गोबां बेबायदि फास्ट फुद फोरखौहाय, जायो दानि मुगायाव गोबां बेबायदि नुनो थाङो जेरै खायफा खायफा न'आव बानायनायखौहाय जायालासिनो ब्रेकफास लान्च स्किप खालामनानै बाहेरावहाय बेबायदि मम' चावमिन फोरखौहाय बांसिन जानाय नुनो मोनो ओ साननाय बादिब्ला जों न'आव बानायनाय जानाया न'आव बानायनानै जानाया बियो जोंनि थाखाय साबसिन आरो मोजांसिन मानो बुङोब्ला न'आव जोङो साबसिन दिनैहाय बेबायदि बानायनाय जायो। मुवा मोनसे, खौबो बेबायदि गाज्रि मैला सुवा लाफाहाय जोङो बानायनाय जाया गासैयावबो नोजोर होनानै गावनि देहाखौ नायनानै मोजाङै साब सिखोनै मोजाङै फोमोननानै नै मोजाङै संनाय जायो न'आव बानायनायफोरा आरो बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाफोरावबो जेबो खहा जाया जोंनि देहाफोराबो गोग्गो थायो मानो होनना बुङोब्ला बेयाव जेबो बेबायदि हार्मफुल इनफेक्सन बेक्टेरियाफोरखौहाय नुनो थाङा। मानो होनोब्ला न'आव जों बानायनायफोरा गोबां बेबायदिनो हेलडिबो जायो। ओ जेरै जोङो न'आव गोबां बिदि गोथां मैगं थाइगं लाइ लाफा बेफोरखौहाय गोबां जानाय जायो जायफोरा जोंनि देहानि नि थाखाय मोजां जोंनो भिटामिन होयो जोंनो बोलो होयो नाथाय गुबुन फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला बे बाहेरायाव बानायनाय मुवाफोराहाय जोंनो जेबो मुलाम्फा होया होआ नाथाय गुबुन फारसेथिं जोंनि देहाखौहाय गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन गाज्रि फारसेहाय लांनो लांग्रा ओ बे बाहेराव बानायनाय, जिनिसफोरा ओ मानो होनोब्ला बेयावहाय गोबां बेबायदि लामा लामा सेरावहाय बेबायदि द'खान फोर होगोन आरो बेबायदिनो लामायाव खारनाय गारि मथ'रफोरनि उखुन्दै हाद्रि हालाफोरा बेफोरावहाय बाहैनानै थायो सिथाबनानै थायो। आरो बे मुवाखौनो जों नि गथ'फोर बा जों बा गुबुन मानसिफोराहाय बेबायदि जानाय जायो आरो बेखौ जानानै गोबां बेमार आजारफोर जायो जेरै खायफाहा बेबायदिनो गोबानायफोर जायो खिनायफोर जायो। आरो बेबायदिनो उदैफोर गास जि जायो बां थिग बेबायदि स्टन अन्थाइ फोरखौहाय जानायखौ नुनो मोनदों। उदैफोरावहाय आरो बेबायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि बेमारफोर जानायखौ जोङो दायो बे बाहेरनि फास्ट फुड जानायनि दारै ओ बांसिन जानायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। ओ आङो सानो जों जेसेबां हायो जोङो न'नि जाग्राफोरखौहाय जानांगौ न'नि बानायनाय न'नि मुवा बे औ न'आवनो बानायजोबनाय गाससिबो खौबो जानो हायोब्ला जोंनि देहाया जोबोद गोग्गो आरो मोजां थागोन। होननानै आं सानो ओ नोंथाङा बेनि बागै माबाफोर ओ बुंनो सानदोंना?
औ ओ गोजोन बेलासिनि हाब्लायनाय बावहरबावनाय थाबाय फिनबाव।
औ।
दायो जोङो जिहेतु सावरायदों ओ फास्ट फुडनि सोमोन्दै नोंगौ सैथोआनो नोंथांनि बुंनायाबो गासैबो सैथो आरो गासै गासै बुंनायखिनियानो माने दायो जोंनियाव जाबाय थानाय बेबायदि जानायनिफ्रायनो जानाय गोबां देहानि प्रब्लेम बा देहानि समस्याखौ जोङो नुबोबाय थादों। खोनाबाय थादों नोंथांनि बुंनायाबो सै थोयानो। जोंहा दायो जोंनि जानायनि बेलायावनो जोङो गाव गावनि देहाफोरखौ जोङो एसेबो जेन गावनि देहाखौ जोंहा अननाय गैयि बेबायदि जानानै जों जानायनि गेजेरजोंनो गोबां बेबायदि बेमार आजारफ्रा दायो जोंनियावहाय जोबनानै थांला। त' गुबुननिफ्राय गुबुन मोनसे गुबुननिफ्राय गुबुन मोनसे बेबायदि बेमारखौ जोङो खोनाबाय थायो नुबाय थायो जोंहा बेबायदि ओ हाथाइ बजार बा सहरफ्राव थाङोब्ला जोङो माने माला जोङो बे बाहेरायाव सावनाय जिनिसफोरखौ माला मोनजागोन नैबेखौसो जोंहा लामानिफ्रायनो जोङो मानो होनबा थाम थिं जानानै थांखायो जोङो नैबे हटेलावहाय आबुं जागोन बै बैखौ जागोन बैखौ जागोन चिकेन फ्राय जागोन बा चिकेन पक'रा जागोन मम' जागोन बेफोरबायदि गोबां जोंहा ओ बेबायदि रुटिन बायदि जोङो बेबायदि गोसोआवहा लाना थांग्रोखायो बेनिफ्रायनो थिग जोङो जेब्ला सहैयो अब्ला जोङो बेयावनो ओ जोङो जानायखौसो सिगांग्रो जोंहा बेबायदि साननानै थांखायो। मानो होनोब्ला बेयावहा जि गोदोर गोदोर हटेलफ्राव बनायनाय बुस्थु बाहागिफोरा बासिनिफ्राय बासि दिनैयो बे थावजोंहाय साव बाय बे थावा जेथिया आग्लायनानै थाबाय बेयाव गुन्दै गुला बा गुन्द्रि गुन्द्राया जमा थावआव गोदोनानै थागोन आरो बेखौनो नेक्स्ट देवबो बे थावखौ गुदुं खालामनानैहाय गोदान थाव लुस्लायनानै होगोन बेयावनो मिक्स जासिगोन गोदानदों बे बनायखान्दा थावजों मिक्स जानानैहाय आरो बेयावनो बनायफिनसिगोन बेखौनो माने जोङो गोथावाव गोथावसिन थावनायखौ जोङो बेबायदि मोनो आरो बिदिनो आग्लायनाय बिदिनो बासि बासि थावफोरखौ जानानै जोंहा जेरैबायदि देहायाव दैया बांसिन हाबनांगौ नाथाय थावनि रसासो जोंनि देहायाव बांसिन हाबनानै सोमजिनानै जोंनि देहा सिङाव गोबां बेमारफोरखौ जोङो दायो नुनो मोनोसै मानो होनबा सासे मानसिनियाव जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ मोनसे सेकाप खालामब्ला मोनसेल' बेमारखौ जोङो दायो नुनो मोनला जुदि सोरबा किदनिफोरावहाय बा गल ब्लादार जादोंबा जोंहा औ मा होनो किदनिकआवहाय जितु ओ गल ब्लादार जायो बा सोरहाबा बे हार्ट आवहाय बा हार्टनि बे माबायावहाय अन्थाइ बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनोसै। मोनसेल' बेमारखौ जोङो नुनो मोनला मोननै मोनथाम बेबायदि बेमारखौ जोङो नुनो मोनो सासे मानसियानो बेबायदि मोननै मोनथाम बे बेमारनि गेजेरजों अपारेसन जानायखौ जों नुबोदों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा जानाया जेसेबांनो जोङो ओ सिमपोलै जोङो जागोन जेसेबांनो जोंनि देहायाबो स्ट्रं जायो बा हेलदिफोरखौ जोङो मोननो हायो जितु बाहेराव सावनायफोरखौ जानायनिख्रुइ जोङो गाव गावनि न'आवनो लाबोनानै सिम्पोलहै जोङो मस्ला मस्लिखौ खम होनानै बा होआलासिनोबो जोङो सिमपोलहै बानायनानै जानो हायोब्ला जोंनि देहाया निसय जोङो बेबायदि ओ हेलदिखौ जों मो ननो हायो गोग्गो देहाफोरखौ जोङो मोननो हायो मानोना जेसांनो मस्ला मस्लिनि बाहायनायखौ जों जागोन जेसांनो थावनि बुस्थुखौ जोङो जोंनि देहायाव सोनानै लागोन एसेबांनो मान जोंहा देहाया खहानि लामायाव जोङो थांबाय थानाय खो जों नुनो मोनो। बेखायनो जोङो जेसां हायो जोङो गाव गावनि ओ न'आवनो जोङो बयना लानानै जोङो जानाया मोजां दानि गथ'फोराथ' बुंनो थाङोब्ला ससे लामा थाङोब्ला बा स्कुल कलेज थाङोब्ला बे म'म' जानाय, साव साव जानाय बेफोर हुदाया दायो गोबां जों नुनो मोनो मानोना जोङो बेफोरबायदि जानायनिफ्राय जानगाराव थानो हायोब्ला जोंनि देहाया निसय उम बेमार आजारनिफ्रायबो जोङो बासि गनायखौ मोनगोन। आरो जोंनि देहायाबो मोनसे स्ट्रंआव जोङो थाबाय थानो मोनगोन बा जोंनि देहाखौ जोङो जोथोनै लाखिनोब्ला जोङो बेबायदि जानाय लोंनायनिफ्राय जोङो ओ मस्ला मस्लि थाव बेफोरबायदि जानायनिफ्राय जो ङो जानगाराव थानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि बिनिखायनो जोङो जेसां हायो जों जायोब्ला बा न'फोराव जोङो जायोब्ला बांसिन जोङो बयेलखौ जायोब्ला जोंहा देहाया थाजिम जोङो बेफोरबायदिखौ मोन नो हायो। बा मैगं थाइगंनि जानायाव बेलायावनो होन लाइ मैगं, लाफा मैगं बा गुबुन गुबुन मेगंफोर दोङो जोंहा बइल खालामनानै जाग्रा आरो जोङो खुमब्राफोरखौबो जोङो बयेल खालामनानै जायोब्ला मानो होमबा बे दैनि बुस्थु बेफोर जोङो जायोब्ला जोंहा। निस्सय जोंनि देहायाव मोनसे गोग्गो देहाफोरखौ जोङो मोननो हायो बेफोरबायदि बयलनि बुस्थुनिफ्राय जोङो बयल बुस्थुफोरखौ जोङो देहायाव सोना लानो हायोब्ला जोंनि देहाया गोग्गो बा बेबायदि। मा होनो थाजिमखौो जोङो मोननो हायो।
औ नंगौ नोंथां बुंनाय खोथाफोराथ। थारैनो जोबोद मोजां मोनबाय आं। खोनानानै आरो नोंथांमोननि खोथाया थारैनोसै। थो नोंगौ जों जि साननो नआवनि। बेबायदि बानायनाय बुस्थु। फोरखौ हाय जागोन बेसेबांनो जोंनि देहा। देहा फोराबो गोख्रों जागोन होनानै आं सानो ओ जोंनि बे देहानि गोख्रोंथिया जोंनि बे आदा निफ्रायनो जायो जोंनो मोजां जिनिस बुसथु। फोरखौहाय जोंनि। देहायाव होनो हायोब्ला जानो हायोब्ला। दे गोगो थोन आरो जुदि जो बेबायदिनो बाहरनि। फास फुफोरखौहाय जायो जोंनि बेबायदि देह गाज्रि जालांगोन आरोना। बेनिखायनो जोंनि जोंनि। बेराम आजार। फोरा जोंनि जानाय आदारनिफ्रायनो थाङो आरो जोंनि बे। देहाया जोंनि जानाय आदारनि सायाव। सोनारो। बेखिनिखौनो आङो दिनै नोंथांजों सावरायनाय जाबाय नोंथांजों बेबायदि जानाय आदार बे फास्ट। नि बागैलायलायनानै जोबोद गोबां मिथिनो मोनबाय आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बो बेबायदिनो नोंथांजों गोबां बाथ्रा सावरायबावनो मोनगोन होननानै आ। आसा थाबाय। ओ नों नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय बेखिनियावनो दोनथनोसै होनबा।